औ खोनाबाय दे।
खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
अ दे आंबो खोनागासिनो नै एसे।
औ। दे बुंलाय।
अब्ला जों बे मिथि-मिथिंगानि सायाव सावराय नामा होनो।
औ मिथिंगानि सायाव ना ओं औ सावरायजायो।
ओं
औ
औ
जायो
औ औ औ नंगौ
औ जेबो नङा दे
संसार जानानै बा माबानानै जोंनि सोरगिदिंखौनो मिथिनाय जायो। आरो निसा